हेल'
हेलौ औ। हेलौ।
औ आ।
औ नोंथां।
न'आवनो दंना।
औ न'आवनो दङ ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय?
औ आंबो नै एसे गरमनि बाहेरायाव जिरायनानै दङ।
माबाफोर खबरमोन नों थां।
आं नैबे ओरैनो जिरायनाय समावनो माने नोंजों मोनसे खोथा सावरायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ औ सावरायजागोन
सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङालाय?
ओ आङो माने बर'फोरनि। मोनसे न लुनाय न' लुनाय आयदानि सायाव। सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा मा बुङो?
सावरायजागोन नोंथां जेबो उसुबिदा गैया।
औ। जोंथ गोदोनि फ्रायायनो न'लुनानै थाबोनो रोंदों नङा होमबा।
औ औ औ
दा बेयो न लुनायफोरखौ जोङो मारोरै मारै लुयो गोदोहाय माबोरै दा माबोरै सोलायबो
उम उम उम
बेखौ जोङो सावरायजायो नामा?
औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ
थ गोदोथ माने सिगांनि बाथ्रा बुङोब्ला नोंथाङाबो एसेबाबो मिथिखागोनदि जेब्ला जोङो। सिगां बांद्राय साननो हानाय गोहो गैयामोन। थ' बै समाव जोङो ओ हाग्रा-बंग्रा बेफोरावनो थालाबायना बबेबा दंफां द-दन्दर बबेबा अन्थाइ खाम्फा सिङाव बेफोर बायदि जायगायाव जोङो थाबोदोंमोन। थ' बिदिनो फैयै फैयै जोङो लासैनो बिदिनो दंफांजों दंफां बिलाइ बिदिनो ओ थुरि हा ग्रा बेफोरजों जोङो माने ओ गय तकनि बेफोरनि बिलाइफोरजों जोङो बिदिनो दुमथेला दुमथेलि जों थाबोदोंमोन। थ' बिनि उनाव लासै ला सै औवानि बेरा औवानि बेरा दुमनानै थुरिनि माबानानै जोङो माने लिरनानै लानोबो रोंदोंमोन बेफोरबायदिनो जोङो नखौ लुबोदोंमोन। थ' बिनि आरो एसे सिगां सिगां जेब्ला जोंना त्रिपाल ओंखारलायबाय थ त्रिपाल ओंखारनायाव उम बेबायदिनो तिरपाल होलायबाय बेनि उनाव दा थिं ओंखारबाय थ थिंनि होलायबाय एसिमेट खुन्थाजों जोङो न लुबाय आरो जोङो दा बेखौबो थाङै थाङै थाङै आरो आपग्रेड जाबावबाय जोङो बिदिनो इथाफोरजोंहाय गाथिनानै जोङो नखौ बानायनाय जायो आरो जों सिगां दंफांफोरजों खुन्थि बाथामफोरखौ होयोमोन नाथाय आथिखालनि टाइमाव बेफोरबायदिखौ बांसिन बाहायला माने बेफोरबायदि ओ ओ लहानि होयो खायसेया ओमफ्राय खायसेया बिदिनो रड ओ सोनानै बिदिनो सिमेन्ट दालायनानै डायरेक्टहाय माबायो जाहाथे गोबावै जोरथों होननानै आरो थ बेफोरबायदिनो माने न' गंसे लुनोबा गोबां आगजुनि गोनां थि जायो आथिखालाव सिगांनि समाव एसे खममोन नाथाय आथिखालावथ बांसिन माने बयबो आपग्रेदानो जाखाजोब्बाय नालाय थ बेनिखायनो